हेल' नोंथां।
हेलौ।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
अ आं दा माने आइजो माहारिनि सायाव इसे सावरायनो सानदों आरो।
औ औ।
आइजो माहारि हो ननानै बुङोब्लाथाय गोबां माने बुंनो हायो आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला आइजो माहारि होननानै बुंब्ला बिसोरो माने आइजो सासे आइजोआ माने गावखौ माने समाजनि बा मोनसे हारिनि गेजेराव जे गावखौ माबोरै गसंथानो हागोन एबा गसंथानो हागोन बेखौनो जों माने बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा आइजो माहारिया बेफोरबायदि गावखौ गसंथानो एबा फसंथानो थाखाय मा मा माने खामानि मावनो हायो। माने आथिखालावहाय आरो गोबां माने दावगानायखौ जों नुनो मोनसै नालाय माने बेफोरनि
उम।
बिदिनो आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथां।
उम उम।
खिन्था जों माने आइजो माहारिनि जोङो जौगानायनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय गोदोनि समाव जोङो आइजो माहारिखौ जेरैबायदि जेनेबा न'नि न'नि सिमा खौ जों बारनो होनायखौनो नुं जों नुनो मोनामोन आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय गोदो बे माने हिनजावफोरखौ मालायनि न'आवसो हाबा हरखायो होननानै माने फरायसालियाव फरायनो होयि बेबायदिनो जेनेबा न'नि खामानि दामानि खौसो मावदो मावसोमनो होनाय बा न'नि खामानि दामानि मावहोनाय माने बेफोरबायदि गासै बिथिंखौनो जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरोना माने गोदो बुंनो थाङोब्ला माने आइजो माहारिया ओरैबायदि गोदोसोनायमोन जे माने बिसोरो जौगाखांनो हायाखैमोन होननानै जों बुंनो हायो बेनिखायनो जोङो ले लेखा बा थुनलाइ लिरगिरिफोरनि जा लिरलांनाय बा सोरजिलांनाय थुनलाइफोरावबो जों मोननो हायो। माने जेनेबा आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मा मा जेनेबा माबायदि जानांगौ बा मा खालामनांगौ बा सोलोंथाइ लानो थिननाय बेफोरबायदिखो जों माने गोबां थुनलाइगिरिफोरनि थुनलाइ सोरजिनायावबो जों माने मोननो हायो आरो ना दा बिनि बिनि बागै जोङो माने बिनि सोलायै जों दाबो रायज्लायनो थाङोब्ला जेरैहाय दानि दिनाव जोंथ' बेफोरबायदिखौ जों बांसिनानो नुनो मोनला। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा आइजो मा हारिखौ आथिखालावहाय जों गोबां जौगानायखौ नुबाय मानो होननानै बुङोब्ला सिगांनि समावहाय जोङो हौवा माहारिफोरखौल' बांसिनै सोलोंथाइ लानाय बा बांसिनै जेनेबा रोंखा राखा जानाय एबा बिदिनो जेनेबा गिदिर गिदिर साख्रि मावनायखौबो जों माने गोदोनि दिनावबो एसे एनै खौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना हौवा माहारिनि बेलायाव नाथाय जोङो हौवा माहारिनि आरो हिनजाव माहारिनि बेलायाव आथिखालाव जोङो फारागथिखौ नुनो थाङो जे हिनजाव माहारियाबो हौवा माहारिनिख्रुइ जौसिन मासियाव माने आथिखालावहाय दावगानो हानायखौ जों नुनो मोनसै। माने गिदिर गिदिर अफिसार बिदिनो गिदिर गिदिर बेपार फालांगिनि सामलायनाय बा गिदिर गिदिर खामानि मावनाय बेफोरबायदिखौबो जों आथिखालाव माने नुनो मोनसै आरोना। दा बुंनो थाङोब्ला माने आइजो माहारिया गोबां माने जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो आइजो माहारि हारिनि माने खामानि मावनो हानायनि अनगायैबो माने बिसोरो जे मोनसे न'खरखौबो माने सामलायनो हायो जों बेखौबो माने बुंनो हायो आरोना मानो होननानै बुंङोब्ला मोनसे नख खराव आइजो गैयाब्लाथ' जोङो जाखायानो होननानै बुंजायो मानो होननानै होनब्ला जों हौवा माहारिजोंल' मोनसे न'खरखौ बा मोनसे संसारखौ दालांनो हाया नालाय। बिनिखायनो जेनेबा आइजो माहारिया माने जोंनि समाजाव बा जोंनि माने हारियावनो बा मोनसे न'खरखौ ओ दैदेनलांनो थाखाय गोनां थार होननानै जोङो बुंनांगोन आरोना। आ बिनि अनगायैबो जोङो आरो बुंनो हाबावो जेरै आइजोफोरा मोनसे न'खरखौ माने नायनायनि अनगायैबो बा मोनसे न'खराव थानाय जेनेबा बिहाव बिखुनजो। बिदिनो जेनेबा फिसा फिसौ फिसाय बिदिनो बिबोनां माने गासै माने मिलायनानै जे मोनसे न'खराव थांनानै थायो बा दैदेनलाङो बेजों लोगोसेनो जेनेबा न'खरनि फिसा फिसौ गावनि फिसा फिसौफोरखौ माबोरै जेनेबा गोरों मानसि एबा माबोरै जोथोन लानांगौ बेफोरखौ माने आइजो माहारिफोरा गोबाङैनो बा मोजाङैनो रोंगौथि दं होननानै जों बुंनांगोन आरोना माने आइजो माहारिया मोनफ्रोमबो खामानिखौनो माने रोंगौ बा रोंगौथि दं होननानै जोङो आथिखालावहाय बुंनो नांगोन बा गोदोनि ओंखायनो जों बुंनो नांगोन नाथाय गोदोनि दिनाव जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव बिसोरा दावगानाय नङामोन बा उन गोग्लैस सोनायमोन बेफोरखौ जों मोननो हायो थेवबो बिसोरो खामानि दामानि मावनायफोराव गेजेन नङामोन होननानै जों बुंनो हायो आरोना बेनि अनगायैबो। जों आथिखालावहाय जेनेबा गोदोनि रुजुनायाव आथिखालाव मोननो हायो जोङो। आइजो माहारिफोरा जेनेबा हमनानै लादो सरक सोरखारि साख्रियानो जा बा प्राइभेट साख्रियानो जा माने बायदि रोखोमनि साख्रि मावनानै गावनि जिउजों लोगोसे फिसा फिसौखौ दैदेननाय आरो बेबायदिनो जेनेबा आइजो माहारिखौ जौगाहोनो बा आइ आइजो माहारि सौरिखाथि खाथिनि थाखायबो गोबां माने आइजोफोरनि आफाद गायसननाय बा बिदिनो जेनेबा सरखारि ओ सरकारा एबा भारत सरकार एबा जेनेबा आसाम सरकाफोरा आइजो माहारिनो ओ हेफाजाब होनो बा बेफार फालांगियाव हेफाजाब होनो थाखाय माखासे रां अनसुंथाइ हरनाय बा बिदिनो जेनेबा स्किमफोर हरनाय जों आथिखालाव बेफोरखौ माने गामि ओनसोलावबो नुनो मोनसै आरोना आथिखालाव माने आइजो माहारियाबो माने जौगाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। टाउननिख्रुइ जेनेबा गामियावबो एसेबाबो जौगाबाय। आरो टाउनावथ' जोङो जौगाबायोबा खुनु माने दावगाबायो होननायखौनो बुंनो हायो आरो आरोना बेनि अनगायैबो जों आरो मोननो हाबावो जेरैहाय
ओहम
आइजोफोराबो माने आथिखालावहाय ओ बिदिनो जेनेबा गोदोनि माने जेरैबायदि बिसोरो खामानि दामानि बा जि दानाय बिदिनो संनाय खावनाय बेफोरखौ मावनो रोंगौमोन दा आथिखालावबो रोंगौ थेवबो जोङो आथिखालनि बेलायावहाय एसे माने सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। गोदोनि समाव जेरै आइजोफोरा न'आव थानायावबो दख'ना गाननानै थायोमोन। बाहेरायाव ओंखारनायावबो जोङो दख'ना गाननायखौनो मोनो बिदिनो थाव जेनेबा ओ खाथिनि गला दखानफोराव बा बाजारफोराव हाथायफोराव थाङोबा जेरै दख'ना गाननानै थाङोमोन। नाथाय आथिखालनि आइजोनि बेलायाव जोङो बेफोरखौ एसे सोलायनाय नुनो मोनसै। जेरैहाय जों बुंनो हायो ओ बिदिनो जेनेबा अबेबा दखानफ्राव एबा बिदिनो अबेबा बिदिनो ओ आलासि जानो थांनाय बा बबावबा बेरायनो थांनाय बेफोरावहाय जों आथिखालावहाय मा नुसै माने लंपेन्ट गस्ला बा बिदिनो जेनेबा गावनि कम्फर्टेबोल जानाय माने जि जोमफोरखौ जों आथिखालाव गान्नायखौ नुनो मोनसै आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनबावो जेनेबा संनायाव सावनायनि बेलायावबो आइजोफोरा माने इसे सोलाय सोल' जादों आर ना जेरैहाय जोङो। गोदो दोरोङारि खान्थिजों संबोनायोमोन आइजोफोरा नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै जोङो माने अनला ओंख्रियावबो गोदो समाव खारदै होनानै बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै मगा दुन्दिया दुन्दिया बायदिफोरखौ होनानै सङोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै माने बेफोर माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय माबा ओ जेनेबा लाइफांफोरनि अनगायैबो आथिखालाव मा होनो थाव बाहायसै बिदिनो मस्ला मस्लि बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबा फोर बुंनो सानो?
औ आइजो होननानै बुङोब्ला नोंथाङानो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय। आं बिदिनो जेरै सुंद' बुंलांसै आरो आइजो होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदाय जेनेबा नंगौ आइजोफ्रा जेनेबा आइजोफोरखौ ओ हौवाफ्रा माने गादबनानै दोनोमोन आरो।
औ औ।
ओ बिसोरखौ जेनेबा न' सिंनिफ्रायनो जेनेबा आइजोफ्रा ओंखारनोनो मोनामोन बिसोरो न'आव थानानै बिसोरो माने न'खरावनो बायदिसिना खामानिखौ बिसोरो मावनानै थानांगौ गोनां जायोमोन। आरो लोगोसे बिसोरो गथ' गथायाइफोरखौबो नायनांगौ गोनां जायोमोन बेजों लोगोसेनो गावनि फिसायबा हौवाफोरखौ बिसोरो गोबां जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदो गोदाय फोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जेनेबा हौवाफ्रा माने आइजोफोरखौ बुहुत गादबनानै दोनोमोन बिदिनो जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा ओ बिदिनो गोबां बेलेग जेनेबा सोलोंथाइयाव जोङो जेनेबा माने सोलोंथायाइयाव हाबनोनो होआमोन बा फरायनोनो होआमोन आइजोफोरखौ
औ
औ दा आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जेनेबा आइजोफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गोबां जेनेबा दावगाबोनायखौ जों थारैनो मोननो थाङो। ओ जेरै जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा फ्रायानो दा आथिखालाव जों नायोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्ला जोङो हौवासाफोरनिफ्राय बा हिन्जावसाफोरासो बांसिन सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव जों नुनो मोनसै आरो
औ
औ बिसोरो माने जेनेबा आइजोफ दा बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गोबां जौगाबाय बा जोङो ओ सोलोंथाइनि बिथिंनि अनगायैबो जोङो जेनेबा साख्रि बाख्रि मावनाय। आरो गोबां खामानि दामानि मावनाय बेफोराव बुहुत जौगानायखौ जोङो ओ थारैनो नुनो मोनसै ओ गोदो गोदाय बेहाय माने जेनेबा गोबां जेनेबा हौवाफ्रा आइजोफोरखौ जोङो जेनेबा बेबादिनो जेनेबा ओ गावसोरनि ओ जेनेबा हाबा जानानै ओ बा जेनेबा जोनोम जानाय जेनेबा गथ' बियो जेनेबा हिनजावसा बा हौवासा हिनजावसा जायोब्ला जेनेबा बुहुद जेनेबा बेबादिनो जेनेबा हौवाया माने गावनि हिनजावखौ माने एसे ओ गाज्रि बा माबा मोनसे रावजों बुंनानै गोबां बिदिनो दुसिमोन आरो आइजोफोरखौ।
ओ-ओ मेने नासयोमोन आरोना नोंथां।
औ-औ नंगौ दुसिमोन। जेनेबा माने ओ जेनेबा फिसा हिनजावखौ माने नाङा होननानै बुङोमोन आरो जेनेबा गोदो गोदोहाय औ थारैनो जोङो जेनेबा साे ओ बेबायदिनो गुबुननियावहाय माने ओ गुबुननियाव थांखागोन होननानै माने बारा अननायखौ जों नुनो मोनामोन आरो गोदो गोदाय।
औ ओ
बेबादिनो जेनेबा बांसिन मा ओ फिसा हौवाखौ माने गोबां लुबैनायखौ जों मोननो थाङोमोन आरो नोंथां।
ओं ओं
औ जेनेबा फिसा हौवा जायोब्ला जोङो न'खराव माने गोबां खामानि दामानि मावनानै बेबादिनो आबाद बायदिसिना मावनानै जों गोदो गोदायथ' माने आबादखौसो बांसिन जेनेबा सानोमोन नालाय सोलोंथाइखौनो जोङो सानखायानोमोन
ओं
ओआबाद मावनानै माने गोदो गोदायहाय थांनानै थाग्रामोन नालाय नोंथां
ओं-ओं
औ बेबायदिनो जेनेबा दा आथिखालाव नायोब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेबादिनो ओ फिसा हिनजावानो जा बा ओ फिसा हौवायानो जा गोबां माने जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ
औ बेबायदिनो जेनेबा आइजोफोरा बेबायाददिनो साख्रि बाख्रि मावनाय बा गावनि गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बेखौ जोङो थारैनो गोबां माने नुनो मोनबोबाय बेबायदिनो जेनेबा गोबां साख्रि बाख्रि मावनानै गावनि आथिंयाव गसंनानै माने गावनो बेबादिनो सोरबा सोरबा जेनेबा गावनि लाइफखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय गावनो नाजासि नाजानानै माने साख्रि बाख्रि मावनायखौ जोङो आइजोफोरनि बेलायाव गोबां नुनो मोनबोबाय आरो।
औ औ
थारैनो जेनेबा हौवाफोरनिफ्राय आइजोफोराबो बुहुत ओ जौगाबोनायखौ जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
ओं ओं नंगौ।
बेबायदिनो जेनेबा आजोनि सोमोन्दै जोंयो बुंनो थाङोब्ला आरो नोंथां याबो एसेसो बुंनाे हाबावगोन ना मा?
ओ बुंनोलाय हायो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' आइजोफोरखौ आइजोफोरजों माने हौवासाफोरा बादायलायनायाव एसे खमसो होननानै बुंजासै मानो होननानै बुंयोब्ला नोंथां थ' बुंलांखाबाय माने सोलोंथाइनि बेलायावहाय आइजोफोरानो बांसिन दावगानाय होननानै माने नोंगौ जों बेखौ माने बुंनो हायो जेरैहाय जोङो कलेज बा बिदिनो इउनिभारसिटि बिदिनो स्कुलफोराव थांनानै नायहैयोब्ला नुनो मोनगोन जे सोलोंथाइनि बेलायावहाय आइजोफोरा माने हौवाफोरनिख्रुइ बांसिन सोलोंनो फैनाय बा मुं थिसनफैनायखौ जों माने बांसिन आ दि सला नुनो मोनसै आरो ना आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय जों साख्रिफोरावबो बुंनो हायो नोंथां माने साख्रिफोरावबो जों आथिखालावहाय आइजोफोरखौ माने गिदिर गिदिर जेरै अफिसार आइ पि एस बिदिनो जेनेबा आइ ए एस बेफोरबायदि माने गिदिर साख्रि जेनेबाद इन्जिनियार डक क्टर बायदि रोखोमनि माने साख्रिफोरावबो आइजोफोरा माने आथिखालाव माने फासयनानै थायाखै आरो ना माने बेफोरावबो जोङो आरो माने गोबां माने जोङो नाम मुं ओंखारनाय बा बिदिनो मेरिट लिस्ट ओंखारनाय बायदिफोराव जों गोबां मुंफोरखौनो माने आथिखालाव आइजोफोर खौ बांसिन नुनो मोनो आरोना ओ बिनि अनगायैबो माने जों गोबां खामानियावनो जों आइजोफोरखौ माने ओ माने गोबां बिफाव दं बा बाहागो लायो होननानै जोङो माने बुंजायो आरोना। दा नोंथाङा नोंथांनि साननाय बायदियैब्ला माने आइजोफोरा मोनसे नखर दानायावहाय माने सोलोंथाइया गोनांथार होननानै सानो नामा?
नोंगौ जेनेबा गाव गावनि जेनेबा ओ गावनि ओ आथिंङाव गसंथानो थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानाया थारैनो गोनांथार होनना सानो आरो नोंथां।
ओ ओ
औ बेनो नोंथां होमब्ला जोङो जोंनि रायलायनाय समावबो जाबाय होमबा बेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे दे।